खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
अ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ नोंथांजों आं जसे सम रायज्लायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
ओ बिदिब्ला जों ओ जोंनि बर'फोरनि जे आबाद फोथार नंङा होनब्ला आब बाद मावनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसैमोन।
औ हागोन नोंथां।
औ जों आबाद होनोब्ला गुबैयै जोंहा बर'फोरनि मावनाय दांनायजों लोगोसे मोनसे नांथाबना थानाय नङा होनब्ला? जेरावहाय जों आबाद नङाब्लानो औ जोंनि जानाया आद्रा जेराव जों ओंखाम ओंखामनि थाखाय ओ जोंहा आबाद मावनो गोनां जायो नङा होनब्ला?
औ नंगौ।
औ जेरै ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ माइ आबादखौ माबायदियै ओ मावनाय जायो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय माइ आबादखौहाय उम जोङो ओम गिबियावनो जोङो माइ आबाद मावनो थाखाय जोंनो माइज्लि बा खोथिया फोनो थाखै खोथिया फोनांगोन नालाय बेखौ जोङो माइज्लि न'नि माइखौनो दोनखानाय बा जोलैनो दोनखानाय एबा ओ गुबुन बाजारफोरनिफ्राय लाबोनानैबो जोङो बेखौ माइज्लि सोमनानै दोनहैयो आरो माने
औ औ
खौ बस्थायावहाय माइखौहाय बस्थायाव फाथोनि बस्थायावहाय सोनानै जोङो बेखौ खानानै ओ जोंनि बे न' खाथिनिनो फुख्रि बा दै सायाव जोङो बेखौ सोमनानै दोनहैनाय जायो आरो साननै बा सानथामनि थाखाय बिनिफ्राय जोङो बे खौ सोमना दोननायखौ बोखांनानै लाना फैनानैहाय जोङो ओ न'नि उसुंदायावहाय जोङो ओ बेखौ फेनानै दोननाय जायो आरो फेन्नानै दोननानै जोङो बेवहाय थालिर बिलाइखौ खोबनानै दोननाय जायो आरो नोंथां औ बेनि फ्राय जोङो बेखौ ओ खाननै बा खानथाम बेनि थाखाय जोङो बिबदि खोबनानै दोनो जाहाथे बेयाव गाजा ओंखारो बेनि थाखाय औ। बेनि फ्राय जोङो बेखौ ओ जेबोला बियो गाजा ओंखारो अबोब्ला जोङो जाय फोथाराव बा जाय दुब्लियाव जोङो बे माइज्लिखौ फोहैगोन आरो बेखौबो जोङो मोजाङै हालेवनानै लानाय जायो एबा खारायनानै लानाय जायो आरो औ बेनिफ्राय जोङो बेखौ बेनि हाया बे हाया जेब्लासिम गुरै जाया बेनि हाथर साफ्राफोरा जेब्लासिम ओ गेब्लेया गेब्ले अब्लासिम जोङो बे खौ हालेवनाय जा जायो आरो गोदोनि दिनावथ' जोङो ओ खोनानो मोनदों ओ मोसौजों हाल एवोमोन होननानै नांगोल जुंगाल जों हालेवोमोन होननानै खोनानो मोन्दों नाथाय दानि जु गावथ' जो नुनो मोनदों गासिबो ट्रेक जोंनो हालेवो हालेवनाय। औ बिब्दिनो जोङो हाखौ मो जाङै हालेवनानै लानानैहाय बेयावहाय जोङो मै होयो आरो। औ जायखौ जों सामार होनाय होनो बेखौ। बेनिफ्राय जोङो बेखौ ओ मोजां मै होनानैहाय हाया मोजाङै खोथिया फोजानाय जाबोला जों बेखौ ओ माइज्लि सोमना लानाय गाजा बेरहोना लानायखौ जोङो ओ फोथाराव लाना थांनानै फोहैनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ जोंनियावबो बेबायदिनो फैयो नोंथांमोननि ओनसोलाव फोनाय बादिनो।
औ बेनिफ्राय जोङो जाय फो थारावहाय जोङो बे फोनाय मा माइखौ बा खोथियाखौ जोङो ओ से बा नै दानसिम दोन्नाय जायो आरो जाहाथे बियो मोजाङै ओ देरनानैहाय फुजानाय महर लायो बिनि थाखाय बिनिफ्राय जोङो जाय बुब्लियाव गायगोन बे दुब्लि खौहाय फोथारखौहाय जोङो मोजाङै आलि दानग्रोनानै लानाय जायो आरो नोंथां। बेनिफ्राय जोङो आलि दान्नानै लानानैहाय ओ बे-बेखौ मोजाङै हालेवनानै लानाय जाया आरो ट्रेक्टरजों बा मोसौजों। दानि जुगावथ' बयबो ट्रेक्टरजोंनो हालेवखायो नालाय बेनिखायनो बांसिनानो ट्रेक्टरजों हालेवो आरो। आरो बेनिफ्राय हालेवना लानानै जेब्ला ओ हाया मोनो अब्ला जों बेयावहाय आलि खोनाय जायो आरो आलि खोनानै जोङो बेखौ ओ गायनाय जायो आरो गायनानै नै बा ओ द' बा स्नि दान थानानै जों बेखौ हाजानाय महर लायो आरो। बे माइयाहाय। हाजानाय महर लाबोला जों बेखौ हानानै ओ मोथि बानना नै न'आव लानानै फैनाय जायो आरो बेनिफ्राय जों बेखौ न'आव लाना फैनानैहाय ओ गोदोनि दिनावथ' जोङो मोसौजों नायोमोन नाथाय दानि दिनाव जोङो ओ माइ नाग्रा मिसिं जेरै ट्रेक्टर बेफोरबो ओंखा खारबाय नाल जोङो बेजोंनो नानाय नुसै आरो दानि जुग गौ औ बेनिफ्राय जोङो बेखौ ना नाखांनानै मोजाङै साफा खालामनानै बा मोजाङै ओ संग्रायजों जावनानैहाय जोङो बे खौ ओ मोजाङै उम बाख्रि बा दुलि बेफोराव सोनानै दोननाय जायो आरो नोंथां
औ औ नोंथांमोननि बदिनो जोंनियावबो बेबायदिनो खालामो बेनिफ्राय जोंहा गोदो ओ न'खरफ्रोमावबो जोंहा हाल थायोमोन नङा होनबा मोस जहाल जेरावहाय नांगोलजों औ नांगोल जुंगालजों जोंहा एवनानै माबा गायोमोन नाथाय आथिखालाव जों गोबां खम नुनो मोनसै मोसौ जेराव मोसौखौनो नुनो थांलिया नङा होनब्ला गामि जायगा राव जोंहा खम बिबांनि जालांबाय मोसौजों हालेवनाया जेरावहाय जों मोसौजों हालेवोब्ला जोंहा दब्लायसे हानि थाखायनो गोबां सम नांगौ जायो नंङा होनबा औ जेराव ट्रेक्टरजों जोंहा ओ जसे समनि गेजेरावनो गोबां हा एवनो हायो बा खेबसेयैनो ओ हाया गुन्दै जायो जायनि थाखाय जों ट्रेक्टरखौ बांसिन बाहायो ओ मोसौखौ खम नुनो मोनसै जोंनि जायगायावहा ओ जों आबाद होनोब्ला माइल' नङा जोंहा बेसर सिबिं बेनिफ्राय मैगं-थाइगं बेफोरबायाददि गोबां आबाद मावो नङा होमब्ला
दा जि नोंथाङा होनलांबाय बेसर सिबिं बेफोरखौथ' जोङो नोंथां नुनो मोनो ओ मेसें बोथोरावसो माइ जेब्ला माइखौ गाय खांङो अब्लासो मावनाय जोङो नुनो मोनो आरो ना जोंनि बे हालामावहाय
औ जोंनावबो बिदिनो औ आबाद होनोब्ला जोंहा बेफोरबो गोग्लैयो नङा होनब्ला माइखौल' औ माइ खौल' आबाद होनो बेबो नङा ओ जेनेबा दैज्लां समाव दैज्लां समाव जों माइ लोगोसे जोंहा बहल, जिंखा, बानलु बेफोर मैगं थाइगंफोरा थायो नंङा होनब्ला? ओ नों नोंथांमोननि जायगायावबो ओ जेनेबा मेसें बोथोरावहा ओ बेसरफोर फोयो नामा?
औ फोयो नोंथां जोंनि ओनस ओनसोलावहा बे सर, मथर सि-सिब बिं, खाला बेफोरखौ फोनाय जायो आरो नों जेबोला जों माइखौ हा हानानै लाना फैयो लाना फैखांनानै बै ओ फोथारावहाय जेबोला ओ माइ खौहाय थ' बेयावहाय जोङो माइ मा होनोथाय ओ नारा बे नारायावहाय जोङो औ खाला फोयो आरो
खाला मथर बे
औ बेफोरखौ फैयो आरो बेनिफ्राय जोङो औ बेनि ओमफ्राय जोङो ओ बेसरखौ फोनो थाखाय जोङो हाखौथ' जोङो हालेवनो नांगोन नालाय बेसर फोनो थाखाय जोङो हाखौ मोजाङै हालेवना माने लानानै जोङो बेसरखौ फोनाय जायो आरो।
औ औ
औ बे बेस सर फोनाया जोङो बिलायैबो जाजायो बेनि फ्राय जोङो बे बेसरा जेब्ला फिथ थाइ थायो अब्ला जोंङो बे बेसननिफ्राय थावबो मोननो हा हायो आरो।
ओ आथिखालाव जों माइ आबाद होनोब्ला ओ जोंहा हासार नङाब्लानो जाया नङा होनब्ला? जेरावहाय औ गोदो गोदाय जों हासारखौनो बाहायामोन हासार होनोब्ला जोंहा मोसौनि गोबोरखौल'सो बाहायोमोन नङा होनबा? औ आथिखालाव जों रासायनारि गोबां माने ओ जेरै जौनायनि बा एम्फौ सुनायनि बेफोरबायदि मुलि सारनो गोनां जायो नङा होनबा गोबां औ बायदि बायदि रोखोमनि हासारफोर होनो गोनां जायो जेरावहाय जोंहा मैगं थाइगं बायदिफोरावबो होनो गोनां जायो जेराव जों माने थावनायखौनो मोनला आरो गोदोनि औ गोदो गोदोनि मैगंफोर आरो दानि मैगंफोर गोबां फाराग आरो जेराव आबाद मावनायफोरावबो जोंहा गोबां ओ जेनेबा मुलि साराब्लानो जोंहा आफादनिफ्राय फिथाइ मोजां मोना नङा होनबा
औ नंगौ नोंथां औ नोंथाङा दासो बुंलांबाय दे जों दानि आबादाव गोबां रासायनारि हासार होयो होननानै होननानै नंगौ बे रासायनारि हासार सार होनायनि जाहो होनावनो जोंनि बे फोथाराबो ओ आबाद जानो हमि जालांदों आरो औ बिनिफ्राय जोंहा गोबां खहा जादों रास सायनारि हासार होनानै गोदोनि दिनाव गोबां ओ मिथिंगानि फ्राय मोननाय हास जार जैरै मैगं फोरनि ओ बे गारनायनि गंफोरनि बिगुरफोर बा फोर ओग फोर सेवनानै बेफोरनिफ्रायबो जों हासार मोनोमोन। बेफोरनि बेफोर हासारखौ जोंङो मैगं थाइगं आव होयोमोन गोदोयो दाथ' गोबां ओ गलाब फोराव मोननाय हा रासायनारि हासार बेफोरजोंसो जों गोबां आबाद मावनाय नुसै बेनि थाखाय जोंहा जोंनि बे आबहावाया बेबो गुबुंले जायो आरो जोंनि जा आबाद मावग्रा फोथार बेबो ओ गाज्रि जालांनो हमो आरो।
औ नंगौ ओ लोगोस से मा होनो आबाद होनोब्ला नोंथांमोननि जायगायाव ओ जेनेबा आबाद मावनो थाखाय दैनि सुबिदा बा मा होनो ओ अखानि दै थालांनाय सुबिदाफोर दं नामा?
औ ओ जोंनि हालामावहाय जेबोब्ला अखा हायो अबोलाथ' जोंहा फोथाराव दैयानो थाखाबाय माइ गायनो थाखाय। माइ गायनो थाखाय जोंनो दैया नो आसोल मेन बु नालाय बेनि थाखायनो अखा हाबोलाथ' जों फो फोथारावनो दै थाखायो नाथाय जेबोला अखा हाया अब्ला जोंङो ओ दै जोंनि फोथार खाथि सेरावनो ओ बोहैलांनाय दैसा बे दैसानिफ्राय जोङो ओ मिसिं बा बेलग आगजुफोरजों जोंङो दैखौ सारनाय जायो आरो नों
औ जोंनियावबो बेबायदिनो औ अखानि दैया माने बांद्राय ओ जोंना थाया आरो जेरावहाय जोंनो बाला एसे बाला बायदि आरो हाफोरा। ओ बेनिफ्राय जों गावबा गावनि ओ दुब्लिफोर फोथारावहा बरिं जितु दैनि बेबस्था बेखौ खालामना लानो गोनां जायो लोगोसे दैसा ओ फिसा दं जेरावहाय जों मेसिनजों नांगौ समाव दिखांनानै जों फोथारावहा होनो हायो आरो।
औ नंगौ थारैनो। ओ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय ओ नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै गोबां मोनथि मोनि मोनथिनो माने खोथा मोनथिनानै मोनबाय नोंथांनिसिम जोबोर साबायखर
औ साबायखर थाबाय नों थांनिसिमबो दसि सम होनायनि थाखाय बिदिब्ला
बिबदिनो सावरायलायनो मोनबावगोन।
औ औ जागोन औ नोंथां गोजोन